नोंथां औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना? औ ओमबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथांखौ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
आयदायानो जाबाय हाबा ओ जोंनि बर'नि हा बाफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जिखुनु जेनेबा आङो आं जा मिथियो बेखौ फोरमायनानै होनो सै आरो जेनेबा आङो हाबानि सोमोन्दै बांद्रायबो माने गोबांद्रायै मिथिया माने आं जा एसे एनै मिथियो बेखौ फोरमायनानै होनोसै आरो दा जोंहा हाबा होननानै बुङोब्लाथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे जोंहा बियो सलिबोबाय था नाय माने सुबुंनि जेनेबा ओ सुबुंनि गेजेराव सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे माबा आरो जिहेथु बेखौहाय जिब जुनाराबो जेनेबा जायो आरो औ दोरोङारि खान्थि
औ
बेखौ जोङो माबायदियै खुङो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावहाय जोङो हिनजावखौ नायगोरनाय जायो आरो गिबियावनो जोङो दा हिनजाव नायना य समावहाय जोङो जेनेबा न'खरनिफ्राय जोङो हौवानि न'खरनि फ्राय नायनाय जायो आरो हिनजावखौहाय जेनेबा बेखौ हिनजावा मा बायदि बेफोरखौ जोङो नायनाय जायो गोदोनि समावथ' माने बिदिनो हिन्जाव नायनाय समावहाय माने गोबां ओ जिनिसफोर जेनेबा मुवा बेसादफोर लांफानाय जायोमोन आरो जानाय लोंनाय बिदिनो सिनि साफाद, जेनेबा बिदिनो जौ गोरान गिसि बेफोरबायदि लांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा जिहेथु बेफोरखौ बिबान बाननाय ना मा बेफोरबायदि मोनसे बुंनाय जायोमोन आरो जोंबो नुफेराखै नालाय दानि समाव थ' माने हाबानि नेम खान्थिफ्रा माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समावहाय माने गोबां नेम खान्थिफोर दङमोन जिहेतु जोङो मोनबोआसै बेफोर नेमखान्थिफोरखौहाय जोङो नुनो मोनासै आरो। दा गोबां सोलायबाय जिहेथु जोंहा साबसिननिफ्राय हामसिन बेफोरबायदिखौ जोङो लाबोनो मोनबाय आरो
औ नंगौ।
खांनायनि उनावहाय माने ओ बिनि उनावहाय जों माने ओ हिन्जावखौ लायनायनि मोनसे डेट बा फिक्सफोर खामनाय जायो आरो दा हाबाखौबो जोङो माने गोबां रोखोमै माने खालामनाय जायो आरो जिहेथु जोङो हाथासुनि खालामनाय हाबाबो होनो जों हाथासुनि खुरनाय हाबाबो बुङो। ओमफाय मोनसे बिदिनो हाबा मोनसे इदिनो जेनेरेलि माने मोनसे हाबा जायो आरो जेनेबा रायजो जोंनि सिगाङावबो बेफोरबायदि आरो हाथासुनि खुंनाय हाबायावथ' जोङो बिदिनो ओ अनला ओंख्रि आरो दाउ बेदरजों जोङो ओंख्रि संनांगौ होननायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जिहेथु हिनजाव गोदाना संनानैहाय गामिनि सुबुंफोरनो जि खुनु माने हाबायाव फैनाय
औ
मानसिफोरनो माने संनानै जाहोनांगौ होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बेयावहाय माने हौवा गोदानखौ बोखारनानै ओ थासेरा बा बेनि खाथियाव थानाय लोगोफोरा माने सायख'नानै जानायखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो बेवहाय माने हौवा गोदाना जास्लाब मोनै हौवा गोदानखौ बोखारो आरो दा आरो बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो जेरैहाय जोंहा हाबा खुंनायफोरावहाय माने गोबां नियम निथिफोर थायो जेरावहाय जोङो गावबा गाव धोरोमजों माने बे हाबाफोरखौ खुंनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथ'
औ दा आजिखालिनि हाबायाथ' माने गोबां सोलायबाय जेनेबा जोङो गोदोहाय माने हिनजाव लायनो थाखाय जोङो गराइ गारि बा गारिफोरजों जोङो लायनाय जायोमोन आरो गोजान ब्रि साखाथिनि हाबाफोर हिनजाव गोदानफोरखौहाय माने जमा जमायै आरो जोंथ' दायो माने गारि गघथाजोंनो लायनाय जासै आरो माने दानि समावहाय औ दा नोंथाङा हाबानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो
औ हागोन हागोन नोंथां औ नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि बिदि जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों जे गिबियावनो जों हिनजाव नायहैनाय जायो बियो हौवानि न'खरनिफ्राय थांनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जेरै हिन्जाव थांबाथाय जोङो माने आसाम संखा थेबनानै फैनाय मोनो नङा होनबा गोदो बेबायदि नेम दंमोन आरो माने सात दिन नेयोमोन आरोना सात दिननि उनावहाय जेरै हिनजाव गोदान न'नि रायजोनि मानसि सोरबा जेरै रायजोनि बिबुं ल थ आरो ना हौ गोदोनि न'आव माने आरो जुदिहे माने हौवा गोदोखौ जुदि फसायदों हौवाखौ माने जाय नायनो फैदों बेखौ फसायदों अब्लाासो माने हाबाया जागोन ना जाया माने बै आसाम संखाराजोंसो हाबा जायोमोननो आरोोना गोदो बेबायदि बिदि जोङो मिथिनो मोननायाव आरो जेरैहाय हाबायाव थ' जोंनि गोबां रोखोमनि दं हाबाया जेरैहाय जों समाजारि खान्थिजों हाबा जानाय जायखौ जोङो हाबा गोलाव होननानै बुङो नङा होनबा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव आरो गोबां हाबाफोर दं जेरै खारसननाय हाबा गुरजिया थानाय हाबा आरो दंखा हाबनाय हाबा बिदिनो आरो बुनानै लाखिनाय हाबा आरो दोनखारनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि हाबाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा होमबाबो माने जोंनि गेजेराव बांसिन समाजारि जेरै हाबा गोलाव बेखौनो जों नुनो मोनो आरोोना आरो बे हाबा गोलावाव गोबां रोखोमनि नेमखान्थिजों जोङो हाबा जानायखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय बैराथि आरो बारलाम्फा बे बिथांमोनखौ माने जोबोद हाबायाव माने बिथांमोननि इम्परटेन्स खौ जों नुनो मोनो आरोना जेरैहाय हाबा हाबा गोलावाव जोङो ओ बैराथि साब्रै नुनो मोनो। नुदोना बेयावहाय जेरै। ओ सानि बैराथिया जाबाय गय हाग्रा आरो सानैया माने गय रान। रानना होग्रा आरो हिनजाव गोदाननि जेसां खामानि देलायनायनिफ्राय हमनानै गासै। जै खामानिखौनो ओ बैराथिफोर। औ माने बै जाय सिख्ला बैराथि। ओ बिथांमोनखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो जाय सानैर बैराथि थायो इसोरो बिथांमोना गय हाग। जायो आरो बिथांमोना हाबा जानाय ओ। जायो आरो बेबायदिनो बारलाम। फा दं बारलाम्फायाबो गोदोथ' गोबां बारलाम्फा नुनो मोनोमोन। माने जाय माने हाब।। मानो होनबा जेरै बानफोरखौ बाननानै लाङो बिथांमोनखौनो बारलांफा। होननानै बुङोमोन नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो गोदोथ' जोङो गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय दा आथिखाल मुग। मुगायाव बेफोरखो ओ बिथांमोनखौ बारा जेनेबा नुनो मोनलि। आ बेबायदि ओ। आरो होमबाबो माने दाबो दं। जेरैहाय ओ बारलाम्फाया माने। ओ हिनजाव गोदान लायनो थांनायाव गोबां जेरै मोसा मोसा। फैनाय बा हिनजाव ओ माने। हिनजाव गोदान ओ मोननि न'आवहाय जेरैहाय अमा। ओ। अमा हामथानामा ओ लांनाय। बेबायदि। गोबां नेमखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनोमोन ओ आरो। बेबायदिनो जेरै बारलामफाखौ जोङो ओ बोर होनाय। खौबो जोङो ओ खोनानो मोन मिथिनो मोनो आरोना। लेखाफोरनिफ्राय जेनेबामिद। मिथिनो मोनो आरो बारलाम्फाया जेरै हौवा गोदान आरो हेन हिनजाव गोदानखौ। मेथाइ खनै खनै बुङोमोन ना नै फिसाफोर जेरै नै फिसा। फोर आं जेरै माने ओ। ओ हाखौ बामदों बेबायदिनो नोंसोरबो माने बे। मुलुगखौ बादो बा संसारखौ बादो। ओ जेरै गोरलै रावै बुङोब्ला। जेरैहाय नोंसोर हौवा गोदान हिन्जाव गोदान ओ। जरायआ मोजाङैनो गोरोबलायनानै ओ संसारखौ जादो। ओ गोदान सुबुंनि जोनोम होनानै संसारखौ हमथानानै संसारफोरा। सुलिलांदो होननानै बिथाङा बोर होदोंमोन आरो ना ओ बेबादि। बि जोङो माने मिथिनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जेरैहाय ओ हाबा गोलावाव जेरै ओ आं दसे सिं। आं बुंनोनागिरदोंमोन अमा खब ओ अमा। खाबथां बे अमा खाबथाखौ माने ओ जेरै हौवा गोदान। मोननि न'निफ्राय हिनजाव गोदान मोननि न'आवहाय लाङोमोननो आरो ना। बेबायदि माने गोबां नेमखान्थिफोरखौ नुनो मोनो आरो। गोदो दंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि बारलाम्फा आरो बैरोथि। दाबो दंना गैया बेनि सायाव एसे फोरमायनो।
दायो जोंनिथिं हाबा खुंनायावथ' जेनेबा बैराथिफ्राथ' थाखायो नङा होमबा। जिहेथु बैराथिफोर गैयाब्ला माने ओ हाबायाथ' जानाया एसे माबाखौ नुहुरो आरो जों माने माने हाबाखौ जाजायि बायदि जों नुहरो आरो मानो होनोब्ला बैराथियासो माने हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानफोरखौ माने न' सिंनिफ्राय बरायनानै लाबोनानै माने बिसोरसो आरो न' सिंसिं माने बरायनानै लांफिनो आरो जिहेथु ओ बैराथिया नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा। बिदिनो थायो जेनेबा गय खावग्राबो थायो जेनेबा।
औ
साब्रैयानो थायो आरो दा बेफोरबायदिनो ओ बारलांफाखौथ' आङो नुफेरनायानो जायाखै माने हि बांद्राय मिथिफेरा आरोना दा माने बैराथियालाय दङ आरो दंनायालाय बेनिफ्राय दा जोंहा हाबा होननानै बुङो जोंहा हाबाया जेनेबा हाबाजोब नायनि उनावहाय जोंहा स्नि साननि उनावहाय माने हिन्जाव गोदानानि न'आवहाय माने ओ आठ मंगल बायदि मोनसे जोंहा आलासि जाहैनाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला बेवहाय औ माने जोङो बे स्नि साननि सिगां माने जोङो न'आवहाय हिनजाव गोदाना माने थांनो मोनो खौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला हाबाया जोबखाङो अब्लासो थाङो आरो माने बेवहाय जोङो बेयाव थांनाय समावहाय जोङो माने दाउ जेनेबा लकेल दाउ जेनेबा लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा दाउला मासे आरो दावजो मासे जोङो लांफानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'फोरनि नेम खान्थि आरो। दा नोंथां जोंहा बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां समाबो जाबाय होमबा दिनैनि जोंनि। ओ हाबानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'सै नङा होनबा आ औ औ।